औ खोनादोंना नोंथाङा?
उम
मा खामायदोंं नोंथाङा दायो?
ओरैनो दंलाबायो नै जिरनानै जाखांनानै। ओरै दं दायो नोंलाय?
ओ
ओंख्रिया माबा जोगोनारजों सवाबिनसोमोन।
अ मोजाङानो जोंनिया माबासोमोन मा होनो दालि ओनिफ्राय। अमा बेदर जोग्लावरि सिब ब्रु ओमफ्राय ना बाथोनसोमोन।
औ औ गोथाव आनोदा मोजां।
औ दा नोंथ नोंथाङा ओरैनो दंबा जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो नामा?
औ सावराय जायो।
औ जों दाथ' नै दैज्लां बोथोरनि नालाय। गायनाय फुनायनि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा?
औ सावराय जायो
औ औ दाथो दैलांबो बोथोर जिहेथु जोंनियाथ' गायनाय फुनाय सोलिगासिनो दा नोंथांमोनथिं दा माबायदि जेनेबा गायनाय फुनाय सोलिबाय ना सोलिथ'वाखै दा?
नो जोंथिं सोरबा फिननै फिनथाम खालामना दोनबाय सोरबा खोथिया फुनाया फुगासि मैंगं।
आ जोंनिथिंबो दा इदिनो आरो गाय बेनो सोरबा सोरबा ओमफाय दा जोंथिंबो गायबायानो दा फ्रायानो जोंनिथिं गाय फ्रामजोबसिआनो ने आमसु दाथ' नै आमसिुवआबो जासि नालाय ओंखायनो आमथिसुवानि सिगां गाय ने होननानै माने मा ओनो बादा बादि इफोरबायदि जालाय दों आरो दा।
औ औ उनाव मानसिबो मोनाबा नोंथाङा।
थायो न'आव। सोरहाबा नोंसोरनिथिं मा मा जायो। माइफोरा नोंसि मा माया मोजां जायोबा?
माइ
मा माया मोजां जायो माने जोंनिथिं बांसिन आनो नै दा गोदोनि समावथ' मा होनो मायसा थालि माइ इदि आसु माइ जोसा मा ओनो नार्सारिनिफ्राय मोन फोरोंखाइ मा होनो श्रि लक्ष्मि जंग बन्दु ओमफाय मा मा मा गोदान माइ ओंखारदो इफोरखौ गायनायखौ बांसिन नुयो आरो दानियाहाय बुहुत खम माइसि सालि माइ ओ आसु एरियाइफोरखौ इसे खम गायनायखौ नुसै आरो दानिया।
औ सोलाय सोलाय गायोना बयबो नायनानै दाना। मानसिफोरा जों सोलायनायजों माजों
औ माने गोदान गोदानबो जानो लुुगैयो जेहेथु आरो मोनसे मोनसे माइखौनो माने मोनसे जायगायावहाय सोराव‌ बो सोर गायबाय थायाबा माने इसे माबा जायो नामाथाय खम जायो नामा ओमफ्राय माइनि फिथाइफोराहाय।
हासार लायै हासार बिदिनो जायगा लायै जायगा बिदिनो सोलाय सोलाय गायनायाव मोजां आरो।
औ नोंथांमोनथिं ओरैनो दा मा मा माइफोर गायो?
जोंथिंलाय बे रनजित, फरिमल बिथिं जयबांला बेफोर आरो एसे एनै माइ माबा माइब्रा गायो आरो मागो बैसागु थाखाय नांथारगौ नालाय जोंनाथ'। बिदिनो औ फिथा जानोबो नांगौमोन नालाय जोंना माइब्रा नङाबानो जाख बर'
औ आरो जौ माला बैसागु समावहाय जौ संनो थाखाय
औ जौ संनो थाखाय औ औ माइब्रा एसे आरो माइ गोसोम ए से
औ बिनो आरो।
ओमफ्राय नोंसोरनिथिं एम्फौफोर जायो नामा मायाव बै गोसोम गोसोम जे नोंसोरनिथिं माबा बै एम्फौफोर जायो नामा माइफोराव उनफोराव गायखांनायनि उनाव जे एम्फौ फैयोना गोसोम गोसोम बिदिनो? दैबानाफोरजों
इथिंलाय जोंनिथिंनिफोरबायदि गैया माने जोंनिथिंजाय दै बानायानो जाफेरा नङा जोंथि माने हाया बोरि हा ना। ओंखायनो माने जोंनिथिजायना दैबाना बिदि जाया आरो।
अ अ मोजां बिदिबालाय।
औ ओरैनो इदिनो एम्फौफो खम जायो आरो बहुट खम आरो जोंनिथिंजाय माने मुलि सार रलायनाङा आरो इदि मेदिसिन बा माबाफोर एम्फौनि मुलि इफोरदि सारलायनाङा।
औ औ
एसे एनैयाथ' मा होनो जाखायो नालाय एम्फौफोरा होमबाबो बां द्राय जायोबासो मुलि सारनांगौ जायोना ओमफ्राय जोंनिथिंजायदि इदि मुलि सारलायनांगौनि बिदि गोनांथि जाया आरो।
औ बे गोरलै समाव जाखायोना एम्फौआ?
एसे एनैयालाय जाखायोना आरो। ओंखारनाय समावबो आरो मा होनो। गुमाफोराबो जानाय जायो एसे एनैया। इफोरबायदि अयथासार। इदि खालामद्राया एम्फौफ्राबो।
औ औ।
बेनिफ्राय नोंसिनिथिं माइनि अनगायै आरो मा मा आबाद मावो?
जोंथिं गोरान खेथिबो मावो आरो ना। माइ माइ गाखांनाय लोगो लोगो। बिबदिनो जोगोनार तरमुस बिनो केरेला।
अ।
माइ गायखांनाय लोगो लोगो गायखांनाय जायो आरो बियो माने। एसे हाखौ रान नोनानै गोरान खालामनाय लोगो लोगो।
औ।
नोंसिनि लाय नोंथां।
जोंथिंजायथ बेफोरबायदि मा होनो थुरमुसफोर गायनाय जाया आरो जोंनिया माइ हाखांनायनि उनावसो जोंनिया।
औ जोंनाबो बिदिनो नोंथां जोंनाबो बिदिनो नोंथां औ जोंनाबो बिदिनो नोंथां बिनो बिदिनो सबाय बिदिनो।
औ दाथ'आरो नै दै। सबायाथ' मा होननानै दा माइ गायखांनाय लोगो लोगोबो फोजायो नालाय हा बोरि हा। फोरावहाय आरो बिदिनो आलिफोरावबो फोर गायनाय जायो आरो जोंनिया सबायफोरखौहाय।
औ औ।
मानो होनबा आलिनि आलियाव गायनाय सबायाइफोरा माने फिथाइया स्र' स्र' सिन जायो आरो। जेरै फोनायावहाय आरो बिफांजों बिलाइजों मानला माने फिथाइ थायनाया एसे खम जायो आरो औ गोजा जायो ओंखायनो। हे ओ नोंथांमोननिथिं आरो मा होनो मा मा जेनेबा जे माइ माइनि अनगायैबो आरो मा होनो बेलेगफोर आरो इदि आबादफोर मावो नामा जेनेबा बानलु सिब्र' इफोरबायदि दाथ' बुहुद। बानलु सिब्र' गायनाय इफोरबायदि नुयोना।
एसे एनै मावो आरो फिसा फिसौ बिदिनो।
ओ
जोंनिथिं इफोरबायदि गाया आरो न'आव जानो था एफोरबायदि गायनाय जायो मानो होमबा औ। जेनेबा मा होनो मा होनो बाजारनि एसे सुबिदा जायोब्लासो माने एफोरखौबो।
औ न'आव नांखागौ नालाय जेनेबाबो औ औ
बेफार फालांगि थायोब्लासो माने बुरजा गायनो हायो आरो बेफोरखौ आरो ओरैनो इयो बुरजा गायना लाबाबो आरो फाननो नो हायाबा र माबा जायोना गाज्रि जायोना न'आवबो बेसे जान नो
औ औ ओमफाय नोंसिनिथिं बिदिनो मेदिसिन। माबा माइफोर गायनायाव नोंस नोंसिनिथिं मेडिसिन बानायनो गोनां जायो नामा होनदां माबा नोंथां नोंसिनिथिं माइफोर गायनायाव ओ मेडिसनफोरनि गोनांथि जायो नामा होनदां आ
ओहो ओहो जोंथिं इदि हासारफोर होया आरो मा होनो खायसे खायसे होयो ओमफाय खिन्थु बांसिनानो इदि हासार मुलि बेफोरबायदि होआ आरो जोंथिंजाय
औ औ औ
हासार होबा आरो हायाबो माने हासार होबाय थाबा हासार होबाय थानांगौ जायोना बोसोरै बोसो सोर एखायनो माने जोंनिथिनिया हासारखौ खम बाहायो आरो जेनबा माइ फोरा दै दै खम जेनेबा दै मोनथाराखै अब्लाहाय माने बेफोराव एसे हासार होनाय जायो नामाथाय
औ औ बे खोथियाफोर गायनाय सम फोनाय समाव
औ माने दाथ आरो खोथियाफोराव अबबा गोजौ नालाय बेफोरावहाय हासार होनाय जायो आरो होमबाबो बांसिनानो जोंनिया माने बे मा होनो नेचार माने गोबोर मोसौनिफ्राय मोननाय गोबोर हासारा बेखौ होनाय जायो आरो जोंनियाहाय
औ औ औ
हासार एफोरखौहाय माने होनाय जाया आरो जोंनिया
औ
उम जोंनिया आरो खोथिया फोनोसै बा खोथिया फैनोसै माने जेनेबा मेसेंआवनो जोंनिया बे खोथिया फोगोन जायगा बेफोरावहाय माने गोबोर खौ गारनानै दोनबाय थांनाय जायो आरो। बोरमानि बोरमा खि अमा। मा होनो दाउखि ओमफाय। ओदै। गोबोरखिफोरखौहाय माने जमा खालामनानै दोन। खानाय जायो आरो खोथिया फोगोन जायगायावहाय।
औ -औ।। हाय खोथियाफोरखौ नोंसिनि दायो गोदोनि बायदिबा दानि बायदिबा माबायदि जा फोनाय जायो नों सोरबिथिं। बोरै नोंसोरनिथिं गोदोनि बायदिबा आरो दानि बायदिबा दानि आदबजों मिलायगोना- मिलायला माने बोरै फैानाय जायो मायो। गायनाय फुनायखौ इसे
अ ओ मिलायो मिलायनायाथ' माने। जोंनिया माने खोथि खोथियाखौ फोग्रोननोबाथ' मा होनो गिबियावनो सोमना रोंग्रोनाय जाखायो नालाय मा होनो मायो बस्थायाव सोनानै हाय मायलि खौहाय मा होनो सोखांनानै बिनि उनाव फोग्रा हाखौथ' सिगाङाव माने हाग्रा जायिनि सिगांनो माने सान्दुं गोसाबा माने एवनानै दोनग्रोयो आरोखि मा होनो खारायनाय समावहाय माने जाहाथे हाग्राया रानो उनावहाय खोथियायाव रज'वा बेनि थाखाय ओमफ्राय खारायग्रोनाय ओमफफ्राय गोरानै बाय बिनि उनाव दै सोबावबाय दै सोखांनानै हा खौ मा होनो सेवहोबाय बा हाग्राखौ सेवहोबाय बिनि उनावहाय आरो फिनसे बा फिननै एवनानै एदि मा होनो खोथियाखौ फोनाय जायो आरो जोंनियाहाय।
औ।
अम।
बिदिनो ऐकके आनो जाखायो ना खोथिया फोननाया आरो
औ खोथिया फोनाया बिदिनो साननै सोमसिगोन आरो साननै माबासिगोन बेनो सान- साननै बोखांनानै दैनिफाय बोखांनानै थास' लायहोनानै बिदिनो दसै बिदिनो फोराननानै दोनसिगोन ओमफ्राय अखानायै फालनानै दैखौ फोराननानै सारनानै जासिगोन आरो बेखौ
औ इदिनो एखेयानो जायो फोनायाहाय आदब फोर आरो आरो गायनायफोरानदेन मा होनो जुदा जुदा जायो आरो
औ औ औ
दानियाथ' गोदान माइ ओंखारबाय जिहेथु मा होनो ओ मा होनो मास मोनब्रै मास मोननैफोरदियावनो ओंखारनाय इफोरबायदियावबो गोदान माइफोरा इदि जाबायना
औ औ औ आरो गायखा औ
औ बुंलाय
औ आरो दा-दाना गायखांनाय लोगो लोगो दैफोर थानाय जायोबा गायफिननाय जायोना माइ गोदानफोर
औ औ जोंनिथिंजाय इदियानो गायनायानो जायो माने दा नै जोंनिया गायखांबायानो सोरबा सोरबा माने जाय सिगां गायदों बिसिनिया माने माइया थरायहांबायानो आरो ओंखारसिगोनानो इदि ओमफाय बेखौहाय माने हानानै आरो फिन गोदान गायफिनबावो आरो जोंनिथिंजायहाय
औ औ बिदिबा
हा जायफोरना औ औ दे दिनैनो लायरायखो होमबा दोनथ'लायनोसै नामा नोंथां औ औ औ दे दे